हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा दा?
फैयो।
औ औ होमबा नोंथां जोङो ससियेल मिडियानि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
राय्लाय जागोन रायलाय जागोन।
ओरैनो नोंथाङा ससियेल मिडियाखौ इउसफुल मोनो ना मोना?
आं ससियेल मिडियाखौ एसेबां इउसफुल मोना थेवब्लाबो एसे हेल्प जादों एसेबां गाज्रिबो जाद्रायाखै। माने आं गाज्रि। आं गाज्रि माने गाज्रिबो मोनो ससियेल मिडियाखौ ओमफ्राय नांगौनि थाखाय बाहायनो गोनां जायो आरो। आरो खायसे माने एदभार्टाइसनि थाखाय माने मिथिनो थाखाय खिन्थु आंनि थाखाय। जोबोर गाज्रिबो सानो आरो आं आं माने बन्द' खालामनानै दोन्दोंमोन ससियेल मिडियाखौ।
औ औ।
माने गाज्रि होनना बुङोबाथ' बेनो माने नायोब्ला नायबाय थानो लुबैयो। बे जायनि थाखाय गुबुन खामानिया गोबां थालाङो आरो। आं बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन ससियेल मिडियाखौ आङो माने माबा मोनसे स्टाडि टाइमाव आं बन्द' खालामना दोनो आरो गमसे गम माने बोसोर बोसोरसे गाहाम बन्द' खालामना दोनो आं। बिदिनो आं बोसोर खामलाय खुलिलाय। बन्द' खालामलाय खुलिलाय आं खामबाय थायो बिदिनो। बेनिफ्राय नोंथाङा मा बाहायो नामा? ससियेल मिडिया बाहायोना? हेलौ हेलौ
हेल' नोंथां हेल'।
अ नोंथाङा बाहाय ना ससियेल मिदियाखो? औ ओमफ्राय माब्लानिफ्राय बाहायनाय?
बाहायनायाथ'ओ गोबावआनो जाबाय बाहायनाया।
ओम ओमफ्राय माबायदि हेल्पफुल?
हेल्पफुलाथ' औ औ फरायनायावबो जोबोद हेल्प मोनो ससियेल मिडियानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला नाथाय बांद्रायाबो हेल्पफुलबो नङा।
ओम
नाथाय नोङो दा जेरै हमना ला दाथ' बांसिनानो साट जिपिटि खौ नायो ए आइ नि हेल्पजोंसो कुइसन एन्सार नागिरनायखौ खोनायो।
नंगौ नंगौ नंगौ।
आरो साड जिपिटि हेल्पफुल होनाबो मिथिगौ नाथाय साद जिपिटि। दिनाबो माखासे ओ होनजायोबा मोजां नङा साड टजिपिडि खौ बांद्राय इउस खालामनायाबो।
नंगौ नंगौ।
खाजया फेक बुस्तु फ्रद बुस्तु बुस्थु खालामनानै आपल'ड होना होयो हगारना होयो।
नंगौ नंगौ नंगौ गोबां नुगासिनो दङ बिदिनो मा सार्टिफिकेट बा ए आइ नि जे मा मानसिफोरनि फेस सोनानै सेम थु सेम खालामनानै। एखे माने हमनो हायि खालामनानै होनाय जादों हो होगासिनो दं मानसिफोरा। बेवहायनो गोबां दावराव जागासिनोबो दङ लोगोसे
साड जिपिडि जायआनो जा बेफोराव मा खायसे कुइसननि एन्सार सोङोब्ला बिथांमोनहा एनसार होनो हाया गासैखौबो होजोबनाया बिसोर। फुलै होजोबनो हाया आरो नर्मेलि ओ माबाखो हायो। ए इन्टारनेटनि जिखुनु जा माने कुइसफोनखो हायो खिन्थु सब एन्सार कुइसनखो बिथांमोना होनोहायाखै दासिमबो। जियानो जा जायखिजाया जोङो ससियेल मिडिया होनना बुङोबा जों फेसबुकनि बागैनो सावरायजायो। बास फेसबुकआ मा होनना बुङो। फेसबुक होनना बुङोब्ला जों दा फेसबुकाव माबायदि हेल्पफुल मोनदों नोंथाङा?
फेसबुकखौथ' आङो इउस खालामनाय जाया।
ओम।
औ गोदो इउस खालामदोंमोन दा आरो बानानै इउस खालामनाय जाया। माने सानफ्रामबो ओ एखे बुस्थुआनो होनजायो सानफ्रामबो गोदान गोदान बुस्थु नुयो नाथाय एथ'ब्राम बो इउसफुल मोना आङो फेसबुकखौ नाथाय इन्स्टाग्राम इउस खालामनाय जायो आरो।
इन्स्टाग्राम इउस खालामगासिनो दं?
औ औ।
आतसा मोन मोनसे बाथ्रा ससियेल मिडियानिफ्राय मा होनना बुङो जिथु ससियेल मिडिया बेवहाय ससियेल मिडियायाव पेज खुलिनानै रां खामा रां खामायनो हायो होनना बुंदों माने खोनादों आरो खामायगासिनोबो दं माबायदि खामायो बेखौ मिथिगोन नामा नोंथाङा?
आंथ' बेफोर खामायनायनि बारा नलेज गैया आंनाव थेवबाबो गोबां सुबुंखौनो मिथिगौ ससेयेल मिदियायाव एसे फेमास जायोबोला ओ खायसेया सुबुंनो प्रमसन भिडिअ' हरो एबा माबा मोनसे एदभार्टाइस खालामनो थाखाय हरनायखौ खोनायो। बेयाव आरो बै सुबुङा जाय हगारनो होग्रा बियो फैसा खामायगोन बेखौबो मिथिगौ।
नंगौ नंगौ।
औ आरो जेरैहाय फेसबुकनिखै फैयोबा इउटुबखै फैयोबाथाय जोङो मिथिगौखि ओ भिडिय' हगारबाय थायोबा आरो लासैनो ग्रथ जेन लासैनो बारायलांबाय थायोबा इउटुबनि माबाया ओ जेनेबा साबसक्राइबार्सफोरा
अब्लाना सिनायजानायजों आरो मानसिफोरजों नायजानायजों अनसायनाय मोननायजों माने ओ मोनसे फैसा खामायनो हानाय जौसांसिम फैयो होनना मिथिगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ थिगानो आङो जि थु नुबाय थादों दा ससियेल मिडियाआव जोंनि सुबुं बा बर'आनो जा हारसायानो जा गासैबो सुबुंफोरा मा खालामगासिनो दं बांसिन गाज्रिखौसो नायगासिनो दं माने गाज्रि जुदि माबा मोनसे भाइरेल गाज्रि जायो ब्ला बे बिथांमोनखौसो बांसिन नोजोर होनानै भिउसआ बारियो बा साबसक्राइबारा बारियो बे बिथांमोनासो फैसा मोनगासिनो दङ जितु रांखावरि खामायगासिनो दङ ना बिथांमोना भाइरेल जाग्रोगोन गिबियाव बेनि उावसो बिथांमोना बांसिन साब्सक्रा साब्स साब्सक्राइबार नुनो मोनदों माने मोजां भिडअ होनना बुङोबा मोजां भिडिअ खालामग्रा मानसि आं ए आं नुवाखैनो जोंनि बर'आव।
औ नोंगौ नों बेखौ नोंगौ होनजायो औ।
ओ दा जोङो बुं एगजामपोल होनो हायो एसामिसनि दाब ओ मा होनना बुङो ओइ दा हमना ला दिडिम्पु बरुवा मोनखौ सिनायोना नोंथाङा?
औ औ सिनायो औ।
दिम्पु बरुवा'आ मोना माबायदि भिडिअ' होयो बिथांमोनाथ' खुनु माने गाज्रि भिडिअ'खौनो होआ। जों ओ माने मोजां मोजां ट्रिपाव थांनाय खिनथियो बा माबा मोनसे नलेजनि बागै बुङो बिथांमोननिया मा मोजां जायो आरो साब्सक्राइबारबो दङ बिथांमोननिया आरो मा होनना बुङो भिउसआबो गोबां जायो बिथांमोना। गोबां खामायगासिनो दङ जोंनि जोंनि सरा सोरबा-सोरबा बर'फोराव मा जागासिनो दंङ दा ओ ससियेल मिडियायाव रांखावरि खामायनो हायो होननानै मबाइल बा मबाइल गोदान बायबाय बायनाय लोगो लोगोनो मा खालामबाय बिथांमोना ससियेल मिेडियाखौ खेवबाय खेवनानै बिथांमोना मा ओ माबायदि फैसा खामायनो हायो बेखौ इउटुबफोराव नायबाय बा गोबां भिडिय' बानायबाय आरो नंनायनि नङिनि न'खरनि नांलायनाय माबा मा-माबा मोनसे जाथाय जानाय बेफोरफोरखौ मा स सियेल मिडियाआव होनानै गावनि माने लोरबांथिखौसो दिन्थियो गोबाङा नो गोबाङानो माने बे आरो जोंनि सुबुंफोरा मा गाज्रिखौसो नायो जुदि गाज्रि नेगेटिभनि माबा मोनसे जुदि जुदि बेवहाय फट'आव जुदि होना होयोब्ला बेखौ नायगोनखि नायगोन आरो। अब्लाना बै माने मोजांखौ माने बारा होसोआखै माने बांसिन गाज्रिखौसो होसोगासिनो दङ। खिन्थु गोबां ओ फरायसाफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया मोजां जादों ग्रुप खुलिनानै माने वाट्सपनो जा फेसबुकनो जा बेफोराव मा ग्रुप खुलिनो हायो। ग्रुप खुलिनायनि गेजेरजों मा गोबां माने एन्सार कुइसनफोरखौ मा ग्रुपाव रायज्लायनानै सल्भ खालामनो हादों। बेयो मोजां जादों आरो गोबाङानो मा प्र-प्रमटार हिसाबै प्रमट खालामनो हादों माने सोरनि एबा दखानाव माबा मोनसे दखान मोजां बुस्थु फैदों बेफोरखौबो मा प्रमट खालामनानै मोजां दिन्थिनो हादों। माने जोंनिया मानसिनि दिन्थिनो थाखाय मा ससियेल मिडियाखो नांगौ आरो माने नों दिन्थिनो होननानै नों भिडिय'ल' खालामनानै ग्रोब नों दोनबा जाया बेनिखायनो मा ससियेल मिडिया गोनांथि दंङ ग्रथ जानो थाखाय दानि ओ दानि जुगाव मा खालामगा दं बिजनेसमेनफोराबो मा खालामदों ससियेल मिडियाआव हाबदों हाबनानै बिथांमोना मा फानगासिनो दंङ मा मा गोदान बुस्थु फैदों मा जिराद फैदों बेफोरखौ मा गासिबो ससियेल मिडियाआव होननानै बिथांमोना मिथिजानानै माने गोबां माने बिजनेसाव मोजां माने बेफार फालांगियाव मोजां जागा सिनोदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनिफ्राय आं सानो आरो ससियेल मिडियाबो गोनांथियानो दं खिन्थु मा होनना बुंङो ओ जोंनि खायसे जिथु बर'फोरना बर'फोरनि माने हाबा जा खानाय माने आइजोफोरा मा खालामो नंनायनि नङिनि मा रिल्स बानायलाबायबाय थायो बेवहाय माने ओ टाइमखौ स्पेन्ड खामगासिनो दं टाइमखौ खरस खालामगासिनो दं आरो निजिनि गथ' गथायखो सिखायनानै मा टाइमखो ओरैनो हगार हगारगासि
औ नंगौ नंगौ
गोबां माने माने फरायनायाव बा इडुकेसनाव गोबां हेंथा जागासि दं आरो गथ'फोरनि थाखाय
अम अम अम
नोंथांमोननि गामि एरियायाव बेफोरबायदि आइजोफोरा रिल्स बानायोफेरो नामा।
बुंनो थाङोबाथ' आंङो गामिनिफ्रायसो जायो नालाय आं जोंनि गामियाव रावखौबो बेफोरबायदि नुफेराखै नाथाय गोबाङानो मबाइलफोरा नुदों आरो आंङो इन्स्टाग्राम फेस बुक इयउटुबफोराव बेफोरखौ नुनो मोनबाय थायो।
नंगौ
औ खायसेया दंङ जाय मोजांखौ खालामना खायसेया एकदम माने नांगौनि बारा नाङिखौ खालामो आरोना।
नंगौ नंगौ दा अ जिथु इउटुबार ओ इउटुबखौ जाय सालायगासिनो दं आङो दोङो ना जायबा बिसोरो इउ इउटुबखौ सालायगासिनो दों बिथांमोना दा मा बुजिबाय माने जायनो मेनो माने भिडिअ' होनानै फै सा खामायनो नागिरनायखौ बिथांमोना एसे हमनो हाबाय बेनिखायनो बिथांमोना मा खालामगासिनो दङ दा ओ माने युत इउटुबखौ आपदेट खालामगासिनो दङ माने इउटुबानो जा फेसबुकानो जा गासैबो बुस्थुखौ मा बिसोर ससियेल मिडियाखौ आपदेट खालामगासिनो दङ माने एसेबां खम भिउस एसेबां साबस्क्राइबार कमाव तारमाने बिथांमोनहा फैसा होला माने
औ औ औ नंगौ।
माने रां खामायनो एसे इसोर बाहायमान ओ माबा हो खस्थ' खालामबाय आरो बिद बिथांमोना माने एसे ओ माबा खालामना होबाय हार्ड खालामना होबाय माने गोब्राब खालामना होबाय बेख खौ मोननो थाखाय भिउस बारा जानांगोन आरो गोबां ओ कन्टेन्सा मोजां मोजां जानांगोन। आरो गाज्रि कन्टेन्सनि थाखायबो मोनो। मोना नङा मोनो गाज्रिखौबो नायो जिहेथु मोनो किन्थु मा बेवहाय मा ओ बि-बिथांमोनहा बिखो लिमिटखो बारायना होबाय। ओ गोबाङानो मा खालामोमोन फेसबुकाव ओ फट'स होयोमोन फुंनियानो जा गुड मरनिं होयो बेलासियानो जा गुड इभिनिं होयो बेफोरबायदि मा भिडिअ' हगारनाय माने लिमिट खालामना होदोंमोन बिथांमोना ओम फेस बुकावनो जा इउटुबावनो जा बिथांमोना लिमिट खालामना होदोंमोन एसेबां मिनिट होथारनांगोन भिडिअ' बेफोरखौ मा सब बारायजोबना होबाय माने गोरलैयै रांखौ होला आरो बिसोर। सोरो माने आं मिथिबाय माने ओइ गोबां माने आंनि लोगोफोराबो दङथ' पेज पेज बिथांमोनहा बुंबाय आरो दानिया गोरलै नंला खामायनो बेनिखायनो मा साननैसो सो सिगां गोबां मानसिफोरानो पेज खुलिसोदोंमोन नोंथाङाबो मिथिया मिथिया जानांगौे फेसबु बुकखौ जुदि नोंथा नायाखैमोनबा बेवहाय मा लिमिटखौ बारायना होदोंमोन आरो। बिथांमोना बेनिखायनो मा गोबां दा कम जानो हमबाय आरो। फे-फेसबुक पेज खुलिनाया माने ओ ओंखाम जाबाबो गुड मरनिं ओंखाम जाबाय साहा लोंबाबो साहा लोंगासिनो सिनो दं बेफोर गासैखौबो माने मिथिनाय जायो आरो। हगारना होजोबो बेवहाय मा गावनि स्टेटास खो दिन्थिनाय जायो लोगोसे माबा मोनसे ओ बेवहाय मोनसे माबा दङ नेगेटिभ माने निजिनि थाखाय खहा जुदि नोंनि सुथुरा सुथुरा जुदि नोंखौ नोजोर होबाय थादों हमनानै ला नोजोर होबाय थादों ब्ला बेयावनो हमना ला गासैबो बुस्थुखौनो आपदेट होब थायो हमना ला आं दिनै बरमायाव फैदों बा आं दिनै गुवात तियाव फैदों बेफोर बुस्थुखौ होबाय थायोब्ला बै सुथुरा नोंजों औ समा जाबायथ' अब्ला दे।